हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ। नोंथाङा बे ओ सानसौफु समाव माबाफोर खामानि हाबाफोर मावदों नामा नोंथां?
मावनायाथ आं इदिनो फिसा फिसौ। मावदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां ओ नोंथाङा सान सानसुनि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
मोजाङै खोनानो हायाखै।
ओहो नोंथां।
दालाय खोनागोन ना खोनोयाखै नोंथां?
दा खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा।
ओ माने सान नोंथाङा सानसु सुनि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा होनदोमोन बुंदोंमोन आं नोंथां।
अ जाखांबायमोन जानाया‌।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया नोंथां मैथा बांगाल ओमफ्राय ना गुरनाय सोमोनलै नोंथां। नोंथाङालाय जाखांगोन ना जाखांयाखै सानजुफुनि आदार खौलाय?
नोंथां आंबो नै दासो जाखांनानै जिरायनानै दं आं नोंथां। खोनायाखै नोंथां।
नोंथांनावलाय मा ओंख्रिमोन होनदां नोंथां?
जोंनाबो नोंथां नोंसिनिजोंनो एखे माने ओ मैथा बांगालसो ओमफायो ना एवनाय जोंनाबो।
आतसा।
औ नोंथां आङो नोंथांखौ बे फनखौ हरनाय जादों माने नोंथांजों फिसा एसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
अ मा खोथा नोंथां रायलायजागोन दे।
बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ रां रुफानि सायावसो नोंथांजों सावराय‌
अ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया आंहा एयाव
औ माने ओ जिउआव थांनानै थानायाव सुबुंनो माने रां रुफाखौ मानो गोनांथि जायो बेफोरनि नि बागै माने।
अ नोंगौ नामा नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला।
रां रुफाखौथ' सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जाखायो मानो होनबा दानि जुगाव रां रु जेबो खामानि जाया नालाय नोंथां। रांजोंसो गासिबो खामानियानो सोलियो बहा थांनोबाबो माब फोर बायनोबाबो माबा मोनसे बायना जानोबाबो माबा मोनसे खामानि नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
रां गैयाबानो जों बायना जानो हाया। खेथिफोरबो मावनो हाया गारि मथर बायनो हाया अबावबा हान्थिनो गोनांबा हाया नोंथां।
ओ नोंगौ नोंथां।
आरो फिसा फिसौखौ फोरोंनायावबो रां रुफानि जायो। दा रां रुफा गोरिब मानसि फ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनाय नोंथां।
औ नोंथां।
रां रुफानि आंखाला बेफोरनो दा रां बेयावनो माखासे जोंना लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैनो बेखारै थानांबाय फ गावनि नि सिमांफोरखौ मोजाङै मोजां फरायनानै जाफुंहोनो हायासै रां रुफानि आंखालाव। नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायलाय आंनो रां रुफानि सोमोन्दै गोनांथिनि सोमोन
औ औ जागोन नोंदां आथिखालावथ' रां रुफा गैयाब्ला जों जोंहा माने जिउआव थांनानै थानायाव माने गोबां गोब्राब जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ माने बयबो सुबुंफोरानो माने रां रुफाजोंसो थांनानै दं होननानै बुंनो हायो जों नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जोङो माने माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो माने रां रुफा गैयाब्ला बे खामानिखौ जोङो जा जाफुंसारनायखौ नुनो मोनो।
औ नगौ नोंथां बेनो मेन खोथाया।
जोंथ' दा लाइमोन बैसो समाव माने बेफोरबायदिनो जोङो मोजां सोलोंथाइ लानांगौ समाव जोङो रां रुफा गैयाब्ला जोङो बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइफोरखौ लानो हाया नोंथां।
नंगौ नगौ नोंथां।
नोंथाङाबोसो नोंथाङाबो दानिसो फोरमायलांनाय बायदि माने जोङो अबेबाफोर हान्थिनो गोनांब्लाबो जोङो रां रुफा गैयाब्ला जोङ हान्थिनो हाया।
औ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो रां रुफा खौ जोङो खामायनाया माने जिउआव जोबोद गोनांथार नोंथां। मानोना न'खरफोरावबो औ नोंथां।
दा रां रुफा खामायनो थाखायनो सिगां खरसा खालामग्रोनो थाखायनो रां रुफा नांग्रांगौ जायो। बेनिखायनो नांगौबा बे एसेबां सेफटियाव लाखिनांगौ आरो माने बाहायालासिनो मोदला मोसि बाहायालासिनो जमा दोनथुमनानै खामानियाव बायहायनो हायोबा मजां जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
मानोना रां रुफायानो जोंनि जिउ थानायानायनि थाखाय गाहाय थांखि नालाय रां रुफा गैयाबानो मोनसेबो खामानिखौ माव खुंनो हाया साननाय हनायफ्रा
बेफोरबायदिनो रां रुफा गैयाब्ला माने जोङो बेफोरबायदिनो बेमार आजारफ्राव गोग्लैबाबो जों मान रां। रुफा गैयैनि जाउनाव जोङो जोंनि जिउखौ खोमाना लानांगौ गोनां जायो नोंदां
औ नंगौ नोंथां बेनो मेन खोथाया रां रुफा मोजां डक्टरनाव देखायनो हायाबा मोजां फाहामथाय होनोबा ओरैनो जिउ गोमा नांगौ। जायो मोजां सुबुंफ्राबो बेनो मेन खोथाया रां नि खोथायानो।
बुहुमावथ' बेफोरबायदिनो ओ गोबां निखावरि सुबुंफोर दं नोंथां बेफोर माने गासिबो निखावरि सु सुबुंफोरा माने ओरैनो जिउफोरखौ बिसोरो खोमाना लानांगौ गोनां जायो नों गोमांस रां रुफा गैयिनि थाखाय औ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओरैनोथ' रां रुफा खामायनोबो इसेबां गोरलै नङा नोंथां। रां रुफा खामायनांगौआबो जोबोर गोब्राब हमना ला आ बाद मावनो थाखायबाबो आबाद खौ मोजाङै मावनो थाखाय आबाद फोथाराव मुलि सारनाय दै सारनाय हासार होनाय बेफोरावनो रूफा गैयाबा अबेनिफ्राय रां मोननानै जों बायनानै हासारखौ सारनो हानो नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
आरो मो नसे खोथा दानि जुगाव फरायनानै साख्रि नागिर नागिरनो हाया ना मोजां कलेजाव एडमिसन लानानै फरायनानैसो फिसा फिसौआ मोजां साख्रि लानो हागोन नालाय नोंथां। दा जोंहा रां रुफायानो गैया माजों एडमि माजों फरायनो बेफोर गोबां खस्थ'खौ बिनांगौ जायो आरो नोंथां। खामानि दामानिबो आथिखालाव सिबां मोनला हाजिराफोर मावनोबो बेयावनो रांनि आंखाला बाय।
औ। ओ जोंहाथ' दाथ' बेफोरबायदिनो ओ माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा गिबि रांखौसो नांग्रोगौ नालाय बेफोरबायदिनो जेनेबा जोङो फालांगिफोर खालामनो थाखायबो रां रुफा गैयाबा जोङो बेफोर फालांगिफोरखौ जोङो मावफुंनो हाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा जों
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों दासो।
दाथ' जोंहा नै मोनसे फिसा दखान होना जानो थाखायबाबो रां गैया माने जेबो सोलिया दखान होनो थाखाय दखानाव माखासे माल बेसाद सोनो थाखायनो रां होनां जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
दा बबेनिफ्राय मोनो बेफोरबायदि फैसाखौ माने बेनो आरो खोथाया गिबियाव रां खरसा खालामग्रोनो हायोबासो उनाव इनकामा जालांबाय
औ।
बेनिखायनो रां रुफा एसे एनै गारग्रोनानैसो एसे एनै देरलाङो नालाय दा जोंनि आखाइयावबो एनै फैसायानो गैयाबा बिनि थाखायनो जोंनि गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनि नायहरनाय जा-जाफुं आरो नोंथां। दुखु गोनां खोथाया रां रुफ फा गैयिनि थाखायनो जोबोद खस्थ' गोग्लैनांगौ जायो सोरबाया माबा मोनसे सिमां उन्दै बैसोआवनो दोनथ'नांगौ जायो।
औ नोंथां नंगौ।
होम। नोंथाङाबा फंनैसो फोरमायहरदो रां सोमोन्दै।
जागोन नोंथां। ओ आथिखालावथ' जौगाफुनाय मुगा नोंथां। माने ओ एसे एनै रां रुफाफोरा माने आथिखालाव माने थोआनो नोंथां। जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला माने दा जौगाफुनाय मुगायाव गासैनिबो ओ बेसेन फ्रा माने गोबां बेसेन गोसा जाजोब्बाय नोंथां माल बुस्थु एबा मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय नोंथां मानोना सुबुं अनजिमायाबो बांबाय नालाय नोंथां बिनि जउनाव माने रां रुफायाबो आंखालनिफ्राय आंखालसिम जालांगासिनो नोंथां
नंगौ नों
औ नोंथां
दा बे सुबुं सुबुं अनजिमा बां जोंनि गेजेराव बे रां फानि बांसिन खस्थ'आ गोग्लैसिनबाय नोंथां
औ नोंथां नंगौ जेब्ला जोंनि हादरफोराव गोबां सुबुं अनजिमा बाङो अब्ला गोबां आंखाल आरो रां रुफानि आंखालफोरखौ बो जों नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों
औ नोंथां आरो खोनानो मोननायावथ' नोंथां बेफोरबायदिनो जोंथ' जिउआव थांना थानायाव बेफोरबायदिनो जिउनि लोगोरिफोर नागिरो नोंगौना नंङा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ जोङो बेफोरखौबो जोङो रां रुफा गैयाब्ला जोङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै रां रुफा खामनो हायाब्ला जोङो बेफोर जिउनि लोगोरिखौबो मोना होननायखौ जोङो मिथि थिगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। होनोब्ला जोंहा आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफ्राबो माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो माने रां रुफा गोनां दोन दौलद बेफोरबायदिखौसो मोजां मोनो नालाय बेनि जाउनावनो गोरिब न'खरनि सुबुंफ्राबो जाय अनजालिखौ हास्थायदों बेखौ मोननो थाङा माने नोंथां। रांनि आंखालाव आरो नोंथां।
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायफिननो हागोन नामा। हेल' नोंथां हेल' नोंथां नोंथां नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनानो हायासै नोंथां। आङो कलखौ एसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां।